लांदोंमोनथ' दहायो। लांनाय नुदोंमोन आङो आं थांबा गावनि गा ओरै गामियाव नङा खोमा बै जों गामि खाथिनि बै ओरै बारनायनिया। माइरं लायबाय थाग्राया।
थोरिबारिथिंजाय।
मा होनो बिमाखौनो सिनायहराासेरा आ आओय नै आऔ नै सोरबा लेंहरगासिनो नोंखौ सोरहरबाय रांखौसो ओमफ्राय बिमायासो गावखौ ओरै। आखाइजों फन देगै हरगासिनोरा
फैबाय आरो न'आव।
सोरो?
सोरनि बिमाखौ दोनदों नों?
बे आंजों फोरोंजाफैग्राायाव। आगैनि बिमाया माने बिनि फंबाय। खौ लांदों नालाय एवनो ओमफ्रायो
ब्रानि एखौ
हम हम। ओमफ्राय बेनि थाखाय ओरै आखाइ फाव दिहुनदों आरो माने गावसोर थांनोसै नालाय। ओमफ्राय न'आव रावबो गैया होननानै गावखौबो लांफागोन आरो ओमफफ्राय दाना बिमाया लामायाव नेगासिनो। दोनबाय आब' ओइनै नोंखौ सोरबा आखाइजों लेंंहरगासिनो ओरै ओरै खालामदों होन्नानै बुंहरो गावहानो सिनायहरासै सिमांआवनो
ओमफ्राय आंखौ जि रागा नों मानो बिथिं न लुना थाहैनांगौ थिं लुनो नङामोन जोंनि जोंनि न' खाथियावसो लुनांगौ लामाया हाब्रु जा नायनि दाय जाबाय
गावहा गानो बाबाय आरो हाब्रु
नै आथिं गांग्राया मैला जाजोब्बाय इदि जाबाय
गावसिनासो लामाया हाब्रुसि
ओं गावसिना न'आव हाबनाया
ओ जोंथिंना अन्थाइ गोनां ओरै हाब्रु गैबावा
उम
गावसिनि हाब्रुथार
गावसिना हाब्रु जाजोब्बायथ' आरो
हो दा बिलासिफोराव लिंहैबायोबा थांसै ने
उम
उथुमाय सारनाय जानो
उरथुमाय सारनाय जाहैनांगौमोनथ' आरो
दालाय जेबो खामानि उन्दुबाय सानैबो उन्दुनायखायनोथ' सिरि दा सिखारबानो दावराव
ओम खोथिया फुनोसो लिंहरदोंमोन
सोर?
आदाया
एहे माला?
दिनै फै लायगोन आं होनबाय थादोंमोन ओमफाय गावनो दहायो हांसो लायनो थांबायना
ओइ हांसो नोंसिनि ना गावसिनि?
बिले दादाजों बायदों आदाजों
माब आर माबा मा होनोमोनलाय खावसे खावसे ओमफ्राय नोंसिनावना इसिनाव दोनहैजोबदों?
जोंनावनो दोनथ'गोनदां इयाव
ए माबेसेथाय?
नि म बेयाव माबा खोमा दाइन दाइन जरा होनदो खोमा
ए आय बुरजायानो
जरा जरासेयावनो नैजिओं जरासेयाव नैजौ नैजौ लादोंनो
ए नैजौबाबो मोजां
एसे गोरलै गोरलैद्राय जादों एसे देरनो नांगौमोन
माबावसो जोथोन लानायावसो आरो सिङाव थाबाय थाबाथाय माबानो नागिर
ओ आगारनानै दोननो मोननांगौमोन ओइ न' सिङाव नागारनानै दोनहैबानो जायो नङा बैयाव न' सिङाव सोना दोनहैबानो जायो
ओं आगनानै दोनबाबो बाहेर दोनब सैमा थैमा माला मालाबा
ओ बेबो मोनसे नायस्लाबनो हाया आयौ
देरबा देन गावसोर माबानो हागोन
उम
देरबाथाय माबा होआखै मा होनोमोनलाय बिदि हाजिरा ना मा होनो?
होआखै
दिनैसो फुदों खोमा?
ओ दिनैसो फुगना फुाखैथाय मिथिया बिमायाथ' दाख्लैयो बैयावसो रायजोनि बे ना माबानि ना खनानै दिुनाय रायजोनिया बेयावसो गायहैबाय थादोंमोनना ओमफ्राय दिनैसो फुनो नागिरदों खोमा। होखागोन बे नङाबालाय एफा बुरजाखौलाय मारै
उम।
बुरजा मानसि थाबानो
होखादों बे।
ए - ए ओं आं बावनानै दङ।
र दा हरनोसै आब' फन हरगासिनो ओ माबानिया मा होनोमोनलै।
उम दै बारनायनि। ए।
गावसिनाव।
औ। माबायाव थां माबायाव थांहैथाराखै खोमा माने ओइथिं साहाथिंजाय।
फरायसालिया बन्द' जाजोबखाबाय खोमाना।
बन्द' मोनबाय खोमा औ बन्द' मोनबायथ'।
आगैमोनासो दाबो आनजादानो जोबाखै माबायावसो जोंगोन दां थामजियाव जोबगोन थामजियाव गाबोन नङा थामजियावसो जोबगोन। बेनि उनावसो गोलोम बोथोरनि मोनसिगोन बिसोरो।
बन्द' मोनबाथाय आलासि जाहैनो लांदो बेरायनो अबावहायबा।
अबाव थांनो आं न'आवनो थाबाय थानो गोसो जायो आं थांनो गेजेरावनो
ओं थाहैनांगौबानो थाहैनो होनबा नाथाय खर'आनो बोरैबा बोरैबा मोनजोबखायो।
ओं माला सोरांगोन माला फैफिननो मोनगोन न'आव बिदि सानबाय दे मा होनो।
जानो मानोबा आगोलावबा ओमफ्राय ने जि थांनो लुुबैयो थाबोनो लुुबैयो।
बिदिमोन माने ओमफ्राय अबावबा अबावबा थांबाबो। सोरनावबा सोरनावबा बांद्राय जेबो मोनबावा। ओमफ्राय सोरनावबा सोरनावबा बोरैबा गोसोखौनो माला सोरांगोन माला सोरांगोन माला सोरांगोन। मोनो ओं।
इसे इदि मोनो।
थानो बानानै।
सोरांखवा सोरांखवा थाबखौनो इदि मोनो।
माला सोरांनानै माला थांनो मोनगोन आं बिदि सानखायो आं।
आयु सानसे साननै अबावबा बिदि माबा थांफेरिफोरनाव थाहैनो बायो थांबाय थाग्रायाव बारा जेबो मोना थांफेरिफोरनाव इदि हर थाहैनायबानो बिदिनो। साननैखौनो सप्ताहासे गाहाम मास मोनसे गाहाम मोनलाबायनोसै।
आबैया आबैमोनावसो थांनो होनदोंमोन। ओमफ्रायो दाखलै आबै फैदोंमोनना ओमफ्राय आबैया होनबायखि नोंसोर दानो थांनो नाङा दा एफा गरम गोलोम बोथोराव नोंसोर थाहैनोनो हानाय नङा। नोंसिनिथिं मा जोंनिथिं बांसिन बिदि होननानै थांना माबायाव थां गोजां बोथोराव। थां होननानै बुंदोंमोन ओंखायनो थांलाय थांला। दानो बेै
हाजो न' खाथियावथ'
हाजोथ' नङा जेनेबा थेवबो इसिंथिं एसे माबा उम हाया गोरान ना जोंनि बायदि नङा।
ओंखायनो गरमा बांसिन जायोदां। जोंथिंना हाफोरा एसे गिसि थाबाय थाबायना।
औ जों गोदो माबायाव थांदो। गोजां बोथोराव थांदो होनदों ओमफ्राय गावसोरसो फैगोनदां। गावसोरसो फैनो होनदोंमोन।
ए फैसिगोनदां।
फैगोना फैयाथाय आरोै दाख्लैनो थांनो बाखाथारदोंमोन। ओ आनैआबो लोम जादों होननानै बुंनानैसो थांजाबाय।
अबे सेकेणड आनैयाना माबा नैथियनैय ना
उम नैथि आनैया बे आनै गिदिरा माबाबाय। आबैजों थाला खोमा।
थेव न' गंसेयावनो जायगा गं माबायावनो गैया
ओं न' गंसेयावनो थायो ओमफ्राय थेवबो बारला आबादा।
सासेजों जाबाय आरो। उह उन्दुनोसां
उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो।
माबालाय नोंहा
दुगैयाखै उम खर' लोबनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय आं सानबाय गाबोनबो गाबोननो न' स' सुजोबनानै आराम लोबनानै थानोसै आं गाबोननो स्र'नो खेबसेयनो सानबाय आं। दिनै लुबनानै आरो गाबोन न'वारि सुबाथाय गावखौनो गाव बोरैबा मैला- मैला मोनफिनबावगोन सानबाय आं। खेबसेनो गाबोननो माबानोसे सानबाय।
आहाबो मैयास मैया दाख्लैसो लोबदों मैया सानसे दाख्लैसो ओ रायलायनायाव होनफ्लांलाबायो जेखौ बाहायनाङा होनो।
ओहो जेबो बाहायनाङा होमबाबो होनफ्लांखायो माने जोङो ओरैनो बे सरासनस्रा रायलायनायफोराव रायलायबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय
होनफ्रांलाबायो ओ एसे एसेया फै फालाबायो
एसे - एनैया फैयो।
आरो बोरैबा बावफ्रांसै।
एखदमबारे सानफ्रामबो सर' खालामग्रोखानांगोनसो जोङो।
ने इसेबो माबायो बाहायि ओंखारहोयि
उम सर' खालामबाय थानो नांगोन। सर' खालामगोरोनानैसो जोङो रायलायनांगोन।
होनबासो जासिगोनथ' आरो
हो हो फरायसालियावसो थांफिनो लुबैबाय जोंना माबा मा होनोमोनलाय दा दालि ओमफ्राय नाजों बेसर बेसर उनाय बेसर बेगर बेजों संदों ना सल नामा होनो ना सलाबो सोरांसि सोरांसि जि नागिरनांबाय
बेयाव मोनाय
दहै दाख्लै दा दा मोननानै लाबोदों
ए सोरांसि सोरांसियाव नागिरनो माने सारदोंमोन ओम हम हम
हो दा खोन्थाथला जाबाय दानसै नामा र आं आबमेनुनाव आबनाव फनहरग्रोनो